औ खोनादों नोंथां खोनादों ।
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ' फ्रि दङं नोंथां ।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आंङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनायदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जा जोंनि दोरोंङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि ओ बेखौ माबोरै संनानै जायो आरो बेखौ मा मा रोखोमै जानाय जायो । नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन ।दा नोंथां जेरै जोंनाव अनला ओंख्रि होनबाथ' बियो गोदोनिफ्रायनो जोङो जाबोबाय थानाय बे मोनसे आं बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि आर ना नोंथां । दा जों बेखौ जानो थाखाय जोंङो गिबियावनो जोंनो माइरं माइरं जोंनो माइरंखौ नांग्रोगोन बै माइरं जोङो दैयाव इसे यगोबाव सोमना दोनांगोन जि बा बा जिबा मिनिट जोङो बेखौ सोमना दोननांगोन जाहाथे बे माइरंआ गुरै जायो गुरै जाब्ला जों बेखौ ओ देना लाना देना ला- देना लानायाव जोंना गोरलै जायो बै जोङो बेखौ थबसि नङाब्ला जोङो हा
उम बायदि जोंङो देग दा जेरै मेसिनफोरावबो जोङो देया आरो नोंथां मिसार मेसिनफोराव। जों दिंखिफोरावबो दैयो आरो नोंथां
जों बेखौ गुन्दै गुन्दै देखांना लानायनि उनाव जोङो बेखौ मोन जे आइजेंङाव जोंङो दोनथ' दोनथ'नानै जेब्ला जोङो ओ-उम संनो गोनां जायो जेरै, सारायाव जोङो दै लाना नानै बेखौ अ अराव जोङो औ होनानै जब्ला सार सारायनि दैया जेब्ला दुङो अब्ला जोङो बै जेना होननाय जोङो अन गुन्दैखौ बेयाव सारायाव सारायनि दैयाव जोङो उम्म होयो होननानै जों बेखौ एसे सम एसे सम जोङो गोदौ होबाय थानांगोन । बेनि उनाव जोंङो जोंनाथ' बर' हारियाव गोबां गोदोनिफ्रायनो जोंना बानायनाय खारै खारै रोसि बे खारै रोसिखौ जोङो जेब्ला बै ओं जोङो गोदौबाय थानाय ओंख्रियाव जोङो होयो अब्ला जोंना गाबा एसे सोलायो आरो नांथां । बेनि बेनि उनाव जोङो बे बेखौ खारै रोसि होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खोबना दोननानै जोङो एसे गोबाव गोदौ होबाय थानांगोन । बेनि उनाव जोङो जेब्ला जोङो मादो जायो जेरै दाउदोबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जायो मुला मुला जों मुला जोङो मुलानि मुलाखौ फोराननानैबो जोङो बेखौ जायो आरो जोङो औवा मेवाइजोंबो अनला ओंख्रिखौ जायो आरो नोंथां दा जों दाउ दाउ दाउजों जोङो अनला ओंख्रि जानो गोनांब्ला जोङो दाउखौ दाउ बेदरखौथ जोङो गोबां जायगायावनो जों मोनो हाथाय सक आरो न फोरावबो जोङो फिसिना दोननाय दाउफोरखौ जोङो मोनो आरो ना नोंथां बै दाउफोरखौ जोङो गोदानानै मोजाङै बेनि उनाव जोङो बेखौ थाव एसे होनानै जोङो एवफ्रानना लानानै जोङो गोदौबाय थानाय जोंना जेनबा जों संदोंमोन बैयाव जोङो बै दाउ दाउ बेदरखौ जों बेयाव होनानै बेखौबो जोङो खोबना दोननानै जों गोदौबाय थानांग गोदौबाय थानांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना जेब्ला बेयो गोदौनानै एसे एसे दैया रानो अब्ला जोङो बायदिसिना जोङो मस्ला बायदिसिना होयो आरो जेनेबा जोङो बेयाव फानलौ फानलौ गोरान संख्रै बायदिसिना आरो जोङो ननिनो खासि खासि थारि बायदिसिना जोङो होनानै जोङो बै अनला ओंख्रिखौ जोङो संनाय जायो आरो ना नोंथां
औ
औ आं जोंनाथ बर हारियाव गोबां जागा गोदोनिफ जोंना जोङो सबायजों साम खौबो जायो आरो जोङो थास थास बिबारजों जों जोङो अमा बेदर बायदि नाफाम जोंना नारजिजों जोङो अमाखौबो जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो नोंसोरनि बर हारिनि दोरोङारि जानायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ नोंथाङा जेरै फोरमायदों ओ बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलावबो जानाय जायो आरो ओ गिबियाव बेखौनो फोरमायग्रोनोसै आंबो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमै जानायखौ नुदों आरो ओ खारैबो जानायखौ नुदों आरो खायसेखौ जोङो ओ गोखै बायदि होनानैबो जानायखौ नुदों आरो जोङो खारैखौ औ खारैजों जानोब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमग्रोनानै दोननाय जायो जोङो माइरं खौ सोमना दोननानै जेब्ला मायरंआ गुरै जायो‌ अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै नै ओ बेखौ जों थबसि बा वालफोराव देयो नङाब्ला आरो दिंखियाव देनायखौबो नुदों आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
खौ जोङो औ औवा मेवाइ जों जानो गोनांब्ला औ लाबोनानै मोजाङै ओ सानि बिगुरफोरखौ गारनानै जोङो सुस्रानानै बेखौ खारैजों एसे गोरलै गोरलै गोरलै हानानै लाग्रोनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
बिनि उनाव औ बेवहाय जुदि ओ अमा बा दाउफोर होना गोनांब्ला जोङो बेखौबो गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरो बेखौ औ एवफ्रामखांनायनि उनाव ओ जा हानानै लानाय औवा मेवाइ बेखौ जोङो दसे सम रहायनाय जायो आरो बेवहाय जोङो मस्लाफोरबो होजायो बेफोरखौ होखांनायनि उनाव जेब्ला औवा मेवाया मोजाङै रबो अब्ला बेवहाय दै होनाय जायो आरो दैखौ होखांनानै जेब्ला ओंख्रिया मोजाङै गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय देनानै लाखा- लाखानाय जा अन गुन्दै बेखौ जोङो आखाइजों मोजाङै सारै सारै होनाय जायो आरो जाहाथे अन गुन्दै औ अन गुन्दैया गथाखायै बायदि बेनि उनाव ओ जेब्ला ओंख्रिआ आरो मोजाङै गोदौबावो अब्ला जोङो बेवहाय एवनानै लाखानाय जा बेदर बेखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बे औ बेवहाय जोङो बायदि जेरै दुन्दिया बा खासिथारि बेफोरखौबो होजायो आरो जोङो औवा औ औवा मेवाइनि अनगायैबो जोङो अनला खारैखौ साम'जोंबो जानायखौ नुदों आरो लाथाजोंबो जानायखौ नुदों आरो गोखै हिसाबै जोङो जानायखौ होनोब्ला खोरदैदोंबो जानायखौ नुदों
नंगौ नोंथां नंगौ
थाइगिरजोंबो जानायखौ नुदों जुदि जोङो थाइगिरजों जानो अब्ला गिबियावनो थाइगिरखौ मोजाङै सिथा सिथा गोरलै गोरलै हानानै लाग्रोनाय जायो आरो बेखौ जोङो हाखांनायनि उनाव बेखौ एवफ्रामग्रोनाय जायो एसे थावजों एवफ्रामखांनायनि उनाव जेरै औवा मेवाइखौ संदोंमोन बेबायदिनो बेखौबो दै होनानै गोदौहोनानै बेवहाय अनला जा गुन्दै बेखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेवहाय बेदरखौ बांसिन होनाय नुवाखै बेवहाय जोङो नाफोरखौ होनाय नुदों होनाय नुदों आरो अ बेनि उनाव जोङो अनलाखौ बासिगिजोंबो जानायखौ नुदों आरो खारै हिसाबै बेनि उनाव दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला जोङो सबायजों साम' ओंख्रिखौबो बुंजागोन जोङो बेखौ जानोब्ला गिबियावनो सबायनि गोनांथि जायो जोङो सबायखौ खायसेखौ न'आवनो फोनानै लानायखौबो नुदों आरो खायसेखौ जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनायखौबो नुदों आरो बेखौ जोङो लाबोखांनायनि नि उनाव एसे जोङो अन्थाइजों हुख्रेबनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ औ दैजों सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बे गुरै जानाय बायदि अ बेनि उनाव बेखौ जेब्ला बियो गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै सुनाय जायो आरो जाहाथे सानि आ गोसोम बिगुर बियो खारनाय बायदि अ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ जुदि सामजों जानो गोनांब्ला जोङो साम खौ ओ लाबोखांनायनि उनाव बेखौ सानसे बा साननै सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे सामआ हाबनानै थानाय मैलाफोरा ओंखारनाय बायदि
नंगौ नोंथां नोंगौ
बेनि उनाव अ बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै बेवहाय जा थानाय थाखोन बेखौ बोखारनाय जायो आरो उन जा एसे एसे दाननाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ आरोबाव मोजाङै सुनानै ओ जोङो बेखौ आरोबाव दैजों मोजाङै रुनानै लाबोग्रोयो ला लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो सामखौ अ थावजों एवफ्रामनाय जायो बेवहाय जोङो मस्लाफोरबो होजायो। ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ गुबुन ओ दाबोराव बोखांना लानायनि उनाव जोङो जा सबाइ बेखौ जोङो एसे थावजों एवफ्रामग्रोनोबो हायो नङाब्ला जोङो खारै होनानै ओ रहायग्रोनानैबो लानो हायो आरो। बेवहाय जोङो मस्लाफोरबो बाहायनो हायो। बेनि उनाव जेब्ला सबाया रुयो अब्ला जोङो बेवहाय एसे दै होनाय जायो आरो। दैखो दै होखांनायनि उनाव जेब्ला सबाया मो जाङै गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय एवनानै लानाय सामखौ होनान होनाय जायो आरो। ओ जोङो जेरै अनलायाव बाहायनाय दुन्दिया बा खासिथारि बेबायदिनो जोङो बेवहायबो बाहायजायो आरो नोंथां।
ओ नंगौ।
नोंथांङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ सबाइजों सामजों ओंख्रिखौ जानाय जायोना नोंथां?
जायो नोंथां जायो।
औ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ जोंनाथ सबाइजों सामु जानो गोनांब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनो गिबियावनो सबाइखौ नांग्रोगोन आरो ना नोंथां दा जोङो सबाइ खौ जोङो उम गोदो दायो गोदो जोबोर सबाइनि आबादबो मावोमोन नाथाय आथिखालावबो सबाइनि आबादखौ मावो आरो। दा जोङो सबाइखौ जोङो उम नआव गायनानैबो जोङो सबाइखौ सबाइजों जानो हायो आरो। जों हाथाय सक दखानफोरनिफ्राय जों लाबोनानै सबाइखौ लाबोनो हायो। जों दा सबाइखौ लाबोनानै जोङो सबाइखौ गिबियावनो बेखौ दैयाव सोमना दोननानै बेनि बेखौ जोङो एसे गोबाव सोमना दोननांगोन बेनि उनाव जोङो सबाइखौ सोम खांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै जोङो बेखौ खेरेखा नंङाब्ला जोङो बायदिसिना दै दै सरग्रा आइजेङाव जोङो दोननांगोन। दोनखांनायनि उनाव जोङो सा ओ जोङो बेखौ बेखौ संनो गोनांब्ला जों एसे एवफ्रामना लानांगोन। बेनि बेनि उनाव जोंना सामु साम'खौथ जोंङो जोंङो हाखर ओ उम दंग' बायदिसिनायावबो जोङो मोनो आरो ओ जोङो हाथाइ सकफोरनिफ्रायबो जों बायना लाबो आरो ना नोंथां। दा जोङो बै लाबोनाय जोङो साम'खौ जोङो मोजाङै ओम सुना लानांगोन। सुखांनायनि उनाव जोङो बेनि बेनि थानाय खुगायाव थानाय जोङो दाखोन दाखोनखौबो गारनांगोन बेनि उनाव बेनि उननि बाहागो लेनजाय बेखौबो जोङो आहा दानस'नानै जोङो गारनांगोन बेनि उनाव बेखौ आरोबाव जोङो मोजां दैयाव आखाइजों हुखन'नानै जोङो सुखां सुना लानांगोन। जेब्ला जोङो सुखांनायनि उनाव बेखौ जोङो थाव थाव होनानै जोङो एसे एवफ्रामना ला नांगोन जाहाथे बेनि खारनाय खारनाया खारो बेनि उनाव जोङो एवफ्रामना लानांगोन एवखांनायनि उनाव जोङो सबाइ सबायाइखौबो जोङो एसे एवफ्रामना लाखा लाखानांगोन बेनि उनाव जोङो दै ओ सारायाव जोङो दै लानानै बेखौ सबाइखौ जोङो गोदौ होबाय थाखां थानांगोन बेनि उनाव जोङो बै एवफ्रामना दोननाय साम'खौ जोङो बै बैयाव ओंख्रियाव जोङो सबायाइ ओंख्रियाव जोङो होनानै बेयाव जोङो बायदिसिना जोङो उम उम मस्ला होयो जेरै नोंथाङा बुंलानाय खासिथारि बेनिफ्राय जोंना फानलौ गोरान संख्रै बायदि बायदि जि मस्ला होजायो बेखौनो जोङो होनानै संनाय जायो आरो ना नोंथां। औ नोंथां होनबा जोंना टाइमाबो जोंना थौबायमोन नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
दे नोंथा।